औ गिबियावनो नोंथांसिम गोजोन मोनाबिलिनि गाहाम हामलायनो बावरनाय थाबाय नोंथां
औ औ नोंथांनिसिमबो ओ गोजोन मोनाबिलिनि गाहाम हामलायनायखौ जासे हरग्रोनाय थाबाय नोंथां
औ अब्ला नोंथां आं नोंथांनिसिम कल खालामनायनि गुबै जाहोनानो जाहैबाय आं नोंथांजों मोनसे आयदानि सायाव एसे सावरायनो नागिरदोंमोन आरोना नोंथां नोंथाङा आंनो सम होनो हागोन ना
औ औ थारैनो सम होनो हागोन नोंथां
औ अब्ला आं जि आयदा लानो सानदों बेनि आयदायानो जाहैबाय जे जोंनि बर' हारिनि नेमखान्थि आरोना हाइजा हाबानि नेमखान्थि औ अब्ला नोंथाङा एसे फोरमायग्रोनो हागोन नामा गोलाव नङा
औ औ ओ थारैनो हागोन नोंथां ओ दे जोंनि बर'निनो हाबानि नेमखान्थि होनोब्लाथ' जोंना गोबां रोखोम रोखोमनि नेमखान्थि दङ नङा होमबा नोंथां जेरैहाय जोंना ब्रह्म धोरोमनि नेमखान्थिया हाबानि नेमखान्थिया बेलेग बा जोङो बाथौ धोरोमनि नेमखान्थिया बेलेग आरोोना नोंथां जेरैहाय जोङो हाबानि नेमखान्थि होनोब्ला गोदो गोदायथ' जोंनिया हाबायावहाय हाथाु हाथासुनि खुंनायखौसो जोङो गोबांखौ नुनो मोनोमोन आरोना नों नाथाय जोङो दानिया आथिखालावहाय हाबा गोलाव खुंनायखौ जोङो नुनो मोनसै आरो ना नोंथां ओ जेरैहाय जोङो सासे आइजोखौ लायनोबो लागि बेवहाय जोंना गोबां नेमखान्थिफोर दङ आरो ना नोंथां जेरैहाय जोङो बरगदान थांनानैहाय बै खैना गोदान लाहानि न'आवहाय हाबा हैनाय बा जोङो हिनजाव गोदानखौ नायनो थांनानै हिनजाव गोदानखौ नेम निथि खालामनानै लाबोनानैहाय हौवानि न'खराव दोनफैनाय हाबा होनाया बेलेग नेमखान्थि जायो आरो ना नोंथां बेबायदिनोहाय जोंना जेरै सासे हिनजाव खौहाय लायनो थाङोबला जोंना गिबियावनो न'खरनि बाय बाहागिफोरा थांनानै बै न'खरजों जायनि हिनजावखौ लायगोन बैसानि न'खर नखरजों जोङो गिबियावनो
बाय बाहाग जेन'बा जोङो मा होनगोन बेखौ माबा खालामहै दुनांगो आरोना नोंथां जेरैहाय बियइ बियानि खायैग्रोनांगौ आरो ना नोंथा बेनि बेहाय जोङो खाहैखांनानै जोङो बेबायदिनो जेब्ला बै बििसायनि फिसाजोखौ लाबोगोन अब्ला जोङोहाय जेब्ला बे न'खराव हौवानि न'खराव लाबोना दोनफैगोन अब्ला जे खालि हाबा होगोन अब्लाना जोङो बै आइजोनि बा जोङो हिनजावसानि न'खराव थांनानै बिबान लांनाया जोंनि बर'नि नेमखान्थियाव दङ आरो ना नोंथां जेरैहाय जोङो बे बिबान लांनायाव मा मा लांनांगोन होनोब्ला जोङो गय बेदासि लानो बाननांगोन बेनि उनावहाय जोङो थिंख्लियाव गाइखेर गख अखा बा जोङो गला सिनि सापात मुरि मेथाइ ना बायदिसिना जोङो लांनायखौ जोङो नुनो मोनो आरोोना नोंथां बे लांनायावहाय जोङो बे बिबानखौ गामिनिनो न'से जायनि न'खराव जोङो लांनानै बेयाव बिबानखौहाय खास्लायनानै जोङो बेबायाद बिदिनो बर'नि दोरोङारि नेमखान्थि बायदियै जोङो हिनजाव गोदान ानि न'आव बाननानै लांनायखौ जोङो नुनो मोनो आरो ना नोंथां बेयावहाय जोङो नाफोर लाङोबोला जोङो लामा ससेयावनो गामिनि सुबुंफोरा सेनानै लाखिनाय नेमखान्थिया जोंना दङ आरो ना नोंथां बेयाव थांनानै बेहाय जोंनिया बर' सुबुंफोरा मोनसे होननाय दङ दि नोंथां लाहा मोसौ दामब्रि गोमादों नामा नोंथां बिदि होननानै सोंहैनाय हुदा दङो आरोोना नोंथां बेयावहाय जोंहा होमबाना बै हिनजावसानि न'खरनि सुबुंफोरा होनगोन औ जोंहा मोसौ दामब्रि गोमादोंमोन नोंथां बिदि होनना बुङोनो आरो होमबाना बियो हिनजाव हौवा गोदान लाहा बुङोनो औ जोंहानियाव नोंसनि मोसौ दामै होननानै बुङो आरोोना नोंथां बेबायदिनो जोंना हाबानि नेम खान्थिया गोबां रोखोमै दोङो बेनि उनावहाय जोङो जेब्ला बे थ लांगोन अब्लाना बेवहाय ओ जोंनिया बैराथिफोरबो थांफानाय जायो आरोना नोंथां बे बैराथि फोरा ओ थांनानैहाय बे हिन्जाव गोदान लाहानि सिथ्लायाव थांनानै ओ गय खाव नुनानै लायो आरोना नोंथां जेरैहाय जोङो खर'आव खानायाव बैराथिफोरा खांजुं लांनानै बा दख'ना थावसि गोमो गोमो गाननानैहाय जोंना बैराथिफोरा सिद्लायाव जनानै गय खावनानै ओ होयो आरोना नोंथां बेनि उनावहाय जोङो ओ हिनजाव गोदाननोहाय गाननो थाखाय जेरै जोंना दख'ना गोमो बा सनानि माला सनानि आजाद ओ रुफानि माला बेबायदिनो गोबां मुवा बेसाद हौवा गोदान लागोनिफ्राय लांनानैहाय गानहयो आरोना नोंथां ओ बेनि उनावहाय जोङो आइजोनि न' ओ जाय हिनजाव गोदान लाहायनि ओ न'खरनि सुबुंफोरा हाबा हरगोन अब्लाना जोङो बर फुरा लांनायखौ जोङो नुनो मोनो आरोना नोंथां बेयाव ज जोंनि बर'निनो नेमखान्थि ओ धोरोमफोरखौ लानानैहाय हाबा होयो आरोना नों जेरैहाय जोंना बर'नि नेमखान्थियाव हाबा होनाय दङदि जेरै ओ बरथरा थांनायनि सिगां जोङो आथिं आखाइ सुनानै होनांगोन बेयाव जोङो न'निनो ओ जेरै हिन्जाव गोदानानि ओ बिनानाव जानायफोरा हौवा गोदानानो आथिं सुना होगोन हुगारना होगोन बेबायदिनोहाय गामिनि सुबुं फोरा ओ फैसा दाबिनाय नेम खान्थियाबो दं आरो ना नोंथां जेरैहाय जोङो नोंथाङा जोंनो एसेबां होबासो जोङो जोंनि आब'खौ नोंथांनो हरगोन होननानै लामायावनो लाखिनायखौ जोङो नुनो मोनो आरो ना नोंथां ओ बेनि उनावहाय जोंनि बर' न'नि नेमखान्थि बायदि बाथौ थानसालियाव मन्दप बानायनानैहाय हाबा होनाय खौ जोङो नुनो मोनो आरोना नोंथां बेनि उनावहाय जोंहा जेब्ला हर जागोन अब्लाना बै हौवा गोदान लानि न'आव हिनजाव गोदानखौ लाबोखांब्ला जोंना हरावहाय हाथा खुरनायखौबो जोङो नुनो मोनो आरोना नोंथां जेरैहाय जोङो हाथा खुरनायाव बै हिनजाव गोदानखौ फैनायखौ जोङो गिबियावनो गावनि आखाइजोंनो अनला सोमनानै देनानैहाय हौवा गोदाननो संनानै जाहोनांगौ आरो ना नोंथां बेयाव जोंना दाउ फेन्दा होनायखौ जोङो नुनो मोनो आरो ना नोंथा बेबायदिनो जोंना बर'नि बर'निखान्थियै बायदियै जोंना हाबाखौ होनाय जायो आरोना नोंथां बिदिब्ला नोंथाङाबो आंनो फोरमायनानै होनो हागोन नामा नोंथां
औ अब्ला आं एसे फोरमायसै आरोना नोंथां नोंथाङाथ' गोबां बाथ्रा बुंलांबाय नङाोमबा नोंथां
औ नंगौ नोंथां
जे जोंहा जि हाबा एबा जुलि आरो नोंथां जायखौ बे मोनसे संसारनि मोनसे नेमखान्थि रोखम जायोबा जोंहा म जोंहा मानो होनबा जोंहा बयबो जुलि जायो नङा होमबा नोंथां औ औ आं होनब्ला बुंसै आरो नोंथां जे जोंहा जि हाबा बे हाबा खालि जोंहा जि दरखं मोखां जाय एबा गेट बुङ आरो नोंथां बेयाव जोंहा थालिर बिफां फांनै गायनाय जायोबा जरासे गायनाय जायो ना नोंथां जायखौ औ जायखौ जों बर' माहारिफोरा एबा गोबां बोराइ बेन्थ'फोरा बुङो जि थालिर बिफां जरासि गायब्ला जोंहा मोनसे मोजां नेरसोन आरो होनना बुङो आरो नोंथां
नोंगौ नोंथांखौ
नोंथाङा जेरु बुंदों जे जोंहा बिबान लांनाय आरो ना नोंथां जेरै जा थार बुंनाय बायदिनो जोंहा गय बेदा थिंख्लिं गं-गंनै नांगौ आरो नों थां जेराव जोंहा गाइखेर दाखा बायदि बायदि मुवा बेसाद लायो आरो नोंथां औ आरो बेबायदिनो जों जे थिंख्लि बेयाव जोंहा सुनैजों जोंहा सावगारिबो आखिं जायो आरो नोंथां
औ औ नंगौ नथाय
जेराव जोंहा थिंख्लि गंनै जोंहा गंसेयाव साननि आरो गुबुन गंसे जों अखाफोरनि सावगारि आखिनाय जायो आरो नोंथां आरो जोंहा बेखौ बे बिबानखौ जोंहा बाननायनिबो जोंहा नेम थायो आरो नोंथां जेरै जोंहा जोंहा जि बाननाय जि गन एबा औवा लायो नालाय नोंथां
बावनांगौनो
औ जोंहा बे औवानि गुदिथिं जाय हाय जोंहा माने जे जोंहा जे थिंख्लियाव जोंहा साननि सावगारि आखिनानै एबा फुननाय जादोंमोन आरोना नोथां बेखौ जोंहा
नोंगौ नोंथां
औवानि गुदिथिंजाय लानाय जायो होननानै आं खोनानो मोनदों आरो नोंथां
औ औ नंगौ
आरो बिबदिनो जोंहा गुबुन फारसे बा बिजौजाय जोंहा अखाफोरनिखौ दोननाय जायो‌ आरो थिग बेबायदिनो नोंथाङा बुंनाय बायदि जोंहा बे बिबानखौ लांनानै जोंहा ओ जे खैनानि न'खर दोनांसिनो गुबुन एबा न' खरसेनि न'आव दोननाय जायो ना नोंथां
औ नंगौ नोंथां
बेनि सिगांनो आरो जोंहा जेनेबा नोंथाङा बुंनाय जोंहा जि ना लाङो आरो नोंथां
औ औ
औ बे नाखौ आं खोनानाय बायदिबा जोङो माबा आं खोनानाय बे नाखौ जे गामिनि जे गथ'फोर दोङो बिसोरखौ एबा बिसोरखौ जोंहा सदलाब बोदलाब एबा जाय हायो जेरै हायो जे बोनानै लांनाय नुनो मोनदों आरो नोंथां।
नंगौ नोंथां औ
औ आरो जोंहा जुलि होनो थाखाय जोंहा मन्दप नांगौ जेराव जोंहा जेराव जोंहा हिन्दु धोरोमा एबा जोंहा बाथौ धोरोमा जोंहा फिजौ बानाय जादों नोंथां
नोंगौ नोंथां औ
धोरोमा हमसावो बायदि आरो नोंथां गावबाागाव धोरोमनि गुबुन गुबुन नेमखान्थि थायोना नोंथां।
नंगौ नोंथां औ
आरो जोंहा बर'फ्रा हाबानि दिनखालि जोंहा जोंहा बार लामफा एबा बैराथिफोरा जोंहा मोसानाय नुनो मोनोमोन आरोना आवगायाव आरो नोंथां औ ना-नाथाय दानिया आथिखालनि दिनाव बेफोरखौ जों नुुलानो होनजायो ना नोंथां?
नंगौ नोंथां औ
औ आरो जोंहा गोदो जोंहा खैनाखौ जोंहा नायनानैसो लायनाय जायोमोन जि न'खरनि मानसिया थांनानै जेबा बाय बाहागियासो थांनानै जोंहा गिबियाव जोंहा आखाइ बिलाेग्रोनाय एबा सोमोन्दो लानानैसो लायनाय जायोमोनना नोंथां।
औ औ
औ नाथाय दानि दिनाव जोंहा बांसिनानो बे खैना गोदानखौ जोंहा बांसिनानो हाबानि एबा जुलिनि सिगांनो जोंहा मास दान मोनसे एबा अबेबा सप्तानि सिगांनो जोंहा लाबगोरा दोननाय नुनो मोनो आरो नोंथां
औ औ नंगौ नोंथां
आरो बिनि अनगा खायफाया जोंहा ओ कर्ट मेरिस बेालाय खायफाया मन्दिराव एबा सानैजोंल' जुलि जानानै सिरि सिरि थाखुमानायखौ जों गोबाङानो फ्राय नुनो मोनो आरोना नोंथां।
औ औ नंगौ
औ आरो जोंहा गोदो मेथाइबो दंमोन जोंहा मानो होनब्ला जोंहा गोदो बर'फ्रा जे जानाय लोंनायनि जेबो आंखाल गैयामोन नालाय जोंहा बेनिखायनो बेयावबो मेथाइदों जेरै ओंखामनि आलि बेदरनि आखाइ जौनि फुख्रि बायदि आरो नोंथां औ आरो जोंहा बेबायदिनो बर'फ्रा हाबानि खानसालिथ' जोंहा जुलि बि मोनाव जोंहा हाथा हाथासुनि खुरनाय जायो नालाय नोंथां
नंगौ नुथौ
औ बेबायदिनो नोंथां बुंनाय बायदिनो जोंहा हाथासुनि होनो थाखाय जोङो हाथाइा गोनांथार जायो नों आरो न ां मानो होनबा जोंहा हाथा नङाब्लानो जाया बेयावसो जोंहा माने जि खैना गोदाननि जि संनाय ओंखाम गोदान एबा ओंख्रि गोदान नालाय नोंथां औ बेखौ दोननानैसो जोंहा जे जोंहा हौवा गोदाननो जोंहा बिलाइना होनाय जायो आरोा नोंथां
औ औ
थिग बेबायदिनो जोंहा गिबियाव जोंहा हौवा गोदानजों हौवा गोदाननि लोगोआव जि थाफानाय जायखौ जोङो मिथा एबा बथराबो बुङो आरो नोंथां
औ नंगौ नोंथां
बिसोर सानैजों होग्रोनानै जे अबसे जां जाहांबा एबा जाहांबा जोङो गुबुुन एबा खाथि खााला थानाय जे रायजोफोर एबा नङाबा गथ'फोरनोबो जोङो बे खैना गोजाननि ओंखाम ओंख्रिखौ जोङो गारबासो एबा एसे एसे रानना होनाय जायो आरो नोंथां औ बेखिनियानो आरोना नोंथां अब्ला नोंथां जोंनियाबोथ' समा जाबायनाा
औ औ नंगौ नोंथां दा नोंथांजों सावरायनो मोननानै जोबोद गोजोननाय मोनबाय नोंथां
औ नोंगौ नोंथां औ अब्ला बेखिनियाव दोनथनाय जाबाय आरो नोंथां
औ औ नंगौ नोंथां